हेल हेल'
औ औ नोंथां खोनादों
मा खामदो नोंथाङा?
ओइ दं ओरैनो। नोंथाङालाय?
ए आंबो ओरैनो दङो ओरैनो दङब्ला ना नोंथां ओ हबा मोनसे टपिक लानानै लायरायनोसै नामा?
औ दे जायो रायज्लाय जागोन आंबो ओरैनो न'यनो दं दायो।
उम होमबा दानि जुगनि हाल साल गथ'फोरनि हाल-सालफोरखौ बा फरायनायनि बागै बा मारै मारै थायो बिसोरो बिनि सायाव एसे लायरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे रायलाय जायो नोंथां बेफोरखौ रायलायनो हायोबाथ' मोजांसो नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंसोरनि गामिथिं गथ'फोरा गथ'फोरनि फरायनाय बा इसोरनि थासारिफोरनि माबा- फोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जागोन
उम
होमबा आं फोरमायनोसै नोंथां
दे होमबा फोरमायदो बिदिब्ला नोंथाङा
ओ नोंथां दानि जुगनि फरायनायाथ' नोंथां फारसेथिं बुंनो थाङो अब्ला मोजाङानो जादों आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गाज्रि नोंथां मानिन मादला ओ दानि फरायसाफोरा गोबां दावगादोंबो आरो फावसयदोंबो
औ
औ नोंथां म मानो होनना बुङोब्ला गोबां फरायसाफोरनि फरायसाफोरा दानि जुगाव एसे देरोब्लानो मबाइल नांगौ बाइक नांगौ बिमा बिफानाव बायदि बायदि दावराव दावसि खालामनानै बेफोरबायदि खालामग्रा जाबाय आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गोबां दावगादोंबो
औ
औ नोंथां बेबायदिनो ओ जाय दानि जुगाव बेबायदिनो उन्दै उन्दै फरायसाफोरा उन्दै उन्दैयावनो बाइक बि- बाइक बिनानै सालायथिंनानै सोरबाबा गावनि जिउखौ लामा ससेयावनो मा होनो गारनो गोनां जादों आरो बेबायदिनो सोरबाबा दानि जुगाव सिग्रेट बेफोरथ' खमनसै नोंथां। सिग्रेट जौ बायदि बायदि गोबां फरायसाफोरा गावनि जिउखौ नस्थ' खालामना लाबाय नोंथां दानि जुगाव।
औ बिदिब्ला होमबा नोंथां बेवहाय बर' गथ'फोरनि आखला बा आखुफोराल' बिदि ना बेलेग सुबुं बा बेलेग जाथिनि गथ'फोरनि आखलाबो बिदिनो नामा?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' माने मा जायो नोंथां मिथिबायना जोंनि बर'फोराहाय ना ओ लिट लिमिटनि लानो रोङा सब बुस्थुखौनो बेले जाथिफोराबो लायो नंगौ नाथाय बिसोरो गावसिनि लिमिटखौ मिथियो। बे जोंनि बर' बर' गथ'फोरा बर' फरायसाफोरा लिमिट लानो रोङा बिसोरो बाहायबथाय बाहायबाय बाहायबाय आरो बिसोर उनफिननो रोङा नाहरफिननो रोङा उनाव मा जालांगोन मा मागोन बेखौ। बेबायदिनो गोबां फरायसाफोरनि जिउआ नस्थ' जालांनो हमबाय नोंथां। फारसेथिं दावगालांबोदों दावगाबोदोंबो दानि मेलेम मेलेमफोरा माने गोख्रै खारगासिनोथो नोंथां। बेबायदिनो आरो नोंथांमोननि थिंनियालाय माबायदि?
जोंनि गामिनि गथ' फोरखौबो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबादिनो नोंथां माने एखेयानो। माने खावसे, मोजांजों थांदों खावसे गाज्रिजों थांदों आरो हिनजावसाफोरखौबो बुंनो थाङोब्लाथ' हौवासाफोरनि जोंनो समान समान आखलफोरखौ लाफादों आरो माने हौवसाफोर जि खौ लायो बेखौनो हिनजावसाफोराबो लाग्रा जादों मानो होनोब्ला बैयाव बैयाव बिमा बिफानिबो एसे नोजोर होनो रोङिनि सायाव जादों आरो बे फोरो हौवा साफोरा जेखौ लायो द्राग्स बा जौ सिगारेट बा बेरायो बास बहाबा बहाबा थांनानै मोजाङै मोजां सफैफिनो न'आव बेफोरबायदि नै हिन्जावसाफोरनियावबो सोलिबाय थादों आरो दानि जुगनि फरायसाफोरनि सायाव। माने बिसोरखौ मोजाङै फरायनो थिनब्लाबो बिसोरनियावहाय नाङा आरोना देहाफोराव हाबा। बिदिनो हिनजावसाफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला आरो गोबां गोजान गोजान टाउन सहराव बा बहाबा बहाबा गोजान जायगायाव फरायनो थाहैयो। बा सोरबाबा मोनसे जब मावनानै थायो। बैफोरबायदियाव बुंनो थाङोब्ला सोरबाबा गावनि जिउखौनो फोजोब आरो सोरबाबा गावनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनो हायि बेफोरबायदि जादों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ बहुद गाज्रि जाबोबायना नोंथां होमबा?
आरो गामिनि हाल सालाव बा जोंनि गामियाव हौवासा गथ'फोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरो फराया आरोना फरायोथ' अब्लाबो बिसोरनो मोजाङै फराया गोसो होननानै। बुहुद बा गोबां फालथु जाबाय आरो बिसोरो। माने बेरायनाय बेरायनाय बेरायनायानो बांसिन आरो बिसिनियाव। मोजां फरायनो थिनब्लाबो फराया जौ लोङो सिगारेट सोबो बिमा बिफानि बोसोन बा मान सनमानफोरखौ लाखिनो रोङा आरो बिसोरो। बुजायब्लाबो लाया बेफोरबायादिनो जोंनि गामि एरियाफोराव सोलिबाय थादों बेफोरखौ एसे दबथायनो थाखायब्ला माबायदि खालामनांगोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बेफोरबायदिखौ होबथानोब्ला गासै सैबो जों नोंथां गाव गावबागावनो सांग्रां थानांगोन। नङा होमबा गाव औ गाव गाव गोसो सोलायनो गोसो गैयाबाथ' रावबो नारसिननो हाया नालाय नोंथां ओंखायनो उ गाव गावबागावनो एसे सांग्रांथि थानाया मोजां आरो नोंथां
औ
औ नोंथां जोंनि माखासे गिदिर गोलाव रायजो एबा माने समाजावथ' बेलेग बेलेग माबा रोखोमनि गिदिर गोलाव थायोथ' आफादगिरि बेबायदिनो एबसु सोरबा गिदिर गिदिर मानसिफोर थायोना? बिसोरबो एसे नोजोर लाखिनांसिगोन आरो गुबै बाथ्रायानो जाबाय गाव गाव सांग्रांथि थानांगोन आरो बेफोरनि सायाव। बिमा बिफानि सांग्रांथि गामियारिनि सांग्रांथि समाजारिनि सांग्रांथि बेफोर गासिबो थाजोबोब्ला गावनि थाजोबोब्ला माने एसेबाबो सोलायनो हागौ। बेखौ आं सान्दों आरो
बेफोरबायदिनो होनब्लाथ' ना नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ
नोंथांमोननिथिं बुंनो थाङोब्ला दानि दायो ओ इंलिस मिडियामाव बांसिन सोयो ना बर' मिडियामाव सोयो?
अ बियो ना नोंथां माने माखासे इदिनो समाजाव गिदिर गोलाव सुबुं बा मानसिफोर थायो आरोना
औ नोंथां औ।
औ बिसोरो बुङो मिथिं दावथिंफोरावहाय माने बर' मिडियामाव सो बर' मिडियामाव सो होननानै।
औ नोंथां औ।
फरायसाफोरखौ आरो नाथाय दानि जुगाव बर' मिडियामजों फरायनानै बेफोरबायदिनो फरायलांबाय थायोब्ला उननि समावहाय इदिनो इंलिसफोरखौ हाहैया जायो आरोना
औ नोंथां।
औ बिनि गोब्राब जाउनावबो माखासे सुबुंफोरा इंलिस मेडियामाव सोनो गोनां जायो आरो औ। इंलिस मेडियामाव सोनानै बे इंलिस मिडियामाव फरायग्रा फरायसाया बर'खौ हाहैयाबो जानो हायो आरो माखौबा माखौबा। आरो बर'आव फरायनानै बर' मिडियामाव फरायनानै इंलिस उनावथ' देरलांब्लाथ' इंलिस मोनहैगोन ना। बै समाव बिथां फरायसा मोना बारा माबा हाहैया हाहैया हागौआ जायो आरो माने बुजिनो बा माबानो एसे गोब्राब जाहैयो आरो बेनि थाखायनो बांसिनानो दानि जुगावथ' जोंनि गामियाव एसे इंलिस मिडियामाव सोनाया बारा जादों आरो बांलांनो हमदों। आरो दङ बिदिनो माखासे गामियारि। सोरबाथ' हायिफोरा बेफोरबा दिनो बर' मेडियामाव फरायहोयो आरो।
औ नोंथां औ।
नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायाददिनो बर' मिडियामाव सोजोबो ना मा बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां?
औ नोंथां दानि जुगावथ' बुंनो थाङोब्ला गासिबबो बिथिंथिं बोनो थाङोब्ला गासै-मोनफ्रोमबोखौबो लांफानांगौ जायो मा होनो इंलिस इंलिसावल' हाबबाबो जाहैया नालाय नोंथां। बर'आव हाबबाबो जाहैया जोंनि बर' गथ'फोरा ओ बर'ल' फरायनानै बेलेग माने कलेजफोराव थांबा गोबां खस्थ' जायो नोंथां बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला इंलिसखौबो फरायनाया जोबोद गो-जोबोद गोनांथि आरो बर' बर'खौथ' बुंनो थाङोब्ला गावनि बिमानि राव हिसाबै एसेबाबो ओ गोरलै जायो जानाया इं-इंलिसआथ' बेलेग बेलेग जाहैबाय नालाय बेनिखायनो बुजिनोबो गोब्राब गाव नाजानाय थायो ब्ला ओ बुंनाय दं नोंथां गासिबो जाजोबो होननाय
औ नोंथां बिदिनो होमबाथ' खोनानो मोननानै बा ओ फोरमायजानानै एसे आं बुजिनानै एसे गोजोननाय मोनबा होमबा नोंथां बेखिनियावनो लाखिनोसै नामा?
औ दे नोंथां औ दे उनाव लोगो मोन
दे। औ थेंक किउ।
थेंक किउ नोंथां थेंक किउ।